हेलौ
खोनादों नोंथां अ अ नोंथां।
औ नोंथांखौ आङो बारा इदि खोनानाय मोनाखै। औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय दे नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? अ अ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव औ ओ सावरायनो नागिरदों आरो ना नों नोंथांजों औ बे आय दायानो जाहैबाय बर'फोरनि ओ बे आयदायानो जाहैबाय बिदिनो आसामाव दैबाना जानायनि बागै
अ अ औ औ ओम ओम खोनादों नोंथां ओम
नोंथाङा नोंथाङा औ नोंथाङा जिखिनि हायो आंनो फोरमायना हो आंबो नोंथांनो जिखिनि हागोन बेखौ
अ ओम जागोन ओम ओम
अ अ ओ जोंहा बिदिनो दै बाना होनो थाङोब्ला जोंहा बिदि आसामाव बिदि आसामाव दैबाना जायो आरोना जेरै ओ ओं जेरै जेरै बिदि ओ जोंनि दै बोथोराव जोंनिया दैबाना जायो नङा होमबा
औ जायो नोंथां औ।
ओ जोंनिया दैज्लां समाव अखा हायो अखा हानानै जोंनिया बिदिनो दैफोरा लोमलाबायो नङा होम बा नोंथां बिदिनो होनो थाङोब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोराव माबोरै ओ दैबाना जायो होनो थाङोब्ला जेराव जोङो बिदि ओ गिदिर गिदिर एबा बिदिनो फिसा बि दंग' एबा बिदि बिदिनो ओ ओ दैमा दैमा एबा दंग'फोराव जोङो बिदि बान्दो थेया होमबा
औ औ
अ बिदिया जुदि बान्दो थेनाया जुदि बान्दोआ जुदि थेनाया जुदि बायो आरोना बे दैया ओ गिदिर जानो एबा बिदि दै लोमनो हमो आरोना बियो दैया जुदि बे बान्दोआ बायोबा जोंनिया बिदिनो दै ओ दैबाना जानो हमनो नागिरो आरो ना दैबाना जानो नागिरो
दा बिदिनो खहा जायो नङा होमबा जोंनि सुबुं माहारि बुहुत खहा जायो जेबा दैबाना जाबाय दैबाना जानाय जाहोनाव जों माने माने जोंनि आबादफोरखौबो गाज्रि खालामो आरो जोंनि बे थासारिखौबो बिराद गाज्रि खालामो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो दैबाना होनो थाङोब्ला ओं खोनादों खोनादों बिदिनो दै बाना होननो थाङोब्ला जोंनिया बिदि बिदिनो ओ गामि ओनसोलाव आरोना जोंनिया
उम
गामि ओनसोलाव जोंना दैबाना जायो मानो होनबा बे दैज्लां बोथोराव जोंहा बिदिनो हाजोनि एबा बिदिनो दैफोरा फैला बायो नालाय बे बान्दोजोंनो बायनानै बे बान्दोआ बायबानो जोंनिया माने जोंनिखि बिदि दै ओ लोमनो नागिरो आरोना बिदिनो खायफा-खायफानि न'आव एबा बारिफोराव दै लोमो बिदिनो सिथला गेजेरफोरावनो माने बिदि दै बाना जानो हमनो नागिर नागिरो आरोना माने दैबाना जायो आरो बिदि ओ दैबाना जाबा जोंहा जोबोद खहा जायो आरोना माने
ओ माने औ बिदि जायो आरोना जोंहा माने जेन'बा बिदि खायफाया
औ
औ औ माने बिदिनो खायफाफोरा थानो जायगा मोना ओं बिदि अखा हाबा जोंना दै औ
मानो होनबा जेरै जोङो दैबाना जायोब्ला जोबोर खस्थ'यैनो जोङो आबाद मावो जेरै आबाद होनना बुङोब्ला जों बिदिनो मैगं थाइगं बा बिदिनो माइ गायो बेफोरखौबो जुदि दैबानाजोंनो जुदि खख्ला लाङोबा बुखार लाङोबा जों माखौ जानो आरो माखौ जानाय जों आरो सुबुं माहारियाबो थानो थाखाय न' गैयाब्ला जोंखौ बुखारोबा जों अबाव थानो नङा होमबा नोंथां बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोङो बिदिनो जायो बिदिनो अबाव थानो अबाव मानो जायो आरो मा माने दैया दै होमब्लाथ' आबाव थानो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि दैबाना जाहैबाय ओ जों बिदिनो माने गावखौ रैखा‌ खालामनो थाखायबो जोंनो हुस गैया जायोबा बिदिनो गावखौनो रैखा खालामनो हाया बिदि जायो आरो आरो गुबुन माबायदि ओरै खालामलायनाय नङा औ औ बिदिनो दैबानाजों बिदिनो बहुत दा खहा जायो आरो दंफां-लाइफांफोराबो हा गुरै जानानै दंफां-लाइफांफ्राबो माने माबायो आरो ना लेमो बा खहायो आरो ना
ओं बिदि दैबानानि थाखायनो जोंनिया बिदि दैबाना जाना दैबाना जाबाथाय जोंना बिदिनो दंफांफोराबो गुगालांनो हमो
औ औ औ
बे दंफांफोराबो जोंहा मोनसे मोजां जायो आरो ना माने
मोजां मोजां होनदों औ औ औ औ औ
बिजोंनो जोङो
औ औ औ औ उम औ औ औ औ बनबो मोनजायो औ औ
जोंहा बिदिनो
औ औ औ
दफोराव माबा जोंहा दुब्लि बारियाव माने दै जाबा जोंहा माइबो गायनो हायो एबा खोथियाबो फुनो हायो आरो ना थेवब्लाबो जोंनिया दैबानाद्राय जा ओ
अ अ अ औ खोनादों नोंथां औ औ औ
बे गामियाव बिदिनो जों दैबाना जाबा जोबोद माने खस्थ' जायो आरो ना मानो होनबा जोंनिया बिदिनो दाउ अमा बेफोरखौ जोङ फिसियोनालाय बिदिनि थाखाय ज' कस्त' मोनो
औ औ औ
नोंथां
औ खस्थ' मोनो आरोना औ माने दैबाना जायोब खस्थ' मोनो आरो माने दैबाना जाबाथाय जों आरो बिदिनो ज' दैबाना जानानै थ जेबो नङा नोंथाङा मानोबा जुदि न' स' लोमजोबोबा दाउ अमाफोरा बबबाव थानो आरो जों जायो नोंथां औ औ औ
नंगौ बेनि थाखायनो जोंनिया खस्थ'बो जायो आरोना गामि ओनसोलाव
ओ नोंगो अ औ मा होनदो नोंथां आरो होननो थाङोबा जोंहा टाउनसेलाव बिराद खस्थ' औ औ नोंथाङा मा होनदो
औ औ बेनो जोङो थांलाय फैलाय हान्था मेलायाबो गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां